हेलौ
औ
हेलौ
औ
औ दा जों जानाय जानायनि सोमोन्दै साबरायनोसै
औ औ माबाफोर सोंथि दङ नामा
ओ बर'फोरनि बर'फोरनि बांसिन जेनेबा बर'फोरा मा खौ बांसिन जानो मोजां मोनो
जोंनि बर'फोरनि जानाय मोजां मोननाय बुङोब्ला जोंहा बर'फोरा माखासे रोखोमनि जि जाग्रा बेसादफोर दङ
दा बेफोरनि गेजेराव ओंख्रिनि बेलायाव बुङोब्ला नारजि आरो अनला नाफाम बायदिसिनाफोरखौ जों बांसिन जानो मोजां मोननाय जायो
औ
ओ नोंथाङा आरो बेफोरनि अनगायै माबाफोर जाग्रा आदारनि सोमोन्दै मोनथिबावगौ नामा?
बर'फोर जानाय होननानै बुङोब्ला बर'फोरा बांसिनानो गोथां। मैगं थाइगं जानो मोजां मोनो।
औ
जेरै लाइ लाफा। जोगोनार बिजौ बेफोरफोरखो आरो।
औ औ
ओ फिथाइ सामथाइनि बेलायाव
फिथाइ सामथाइनि बेलायाव होननानै बुङोब्ला थाइजौ खान्थाल। बेफोरबो जायो थालिर।
बोथोरजों लोगोसे बोथोरनि फिथाइ। ओ मैगं थाइगं ओ बायदिसिनाखौ जानो मोजां मोनो।
औ।
अ' नोंथाङा जे नैफोर जे मैगं थाइगंनि बेलायाव बेबायदिखौ ओ माबायदि समाव जे आबाद मावनाय जायो बा फिथाइ सामथाइ। नै बेफोरखौ माबायदि ओ बोथोराव मोननाय जायो बेफोरनि सोमोन्दै मोनथिगौ नामा?
ओ जेनोब्ला मेसें बोथोर मेसें बोथोराव आलु आरो गोथां बांसिनानो मे मेसें बोथोराव गोथां।
गोथां मैगंफोरखौ मेसें बोथोराव मोननाय जायो।
औ जेरै लाइ लाफा मथर गाजर। बेफोरखौ मोनो आरो जोगोनार। आरो दैज्लां बोथोर होननानै बुङोब्ला। बहल जिंखा। बेफोरखो मोनो।
ओ फिथाइ सामथाइनि बेलायाव?
फिथाइ सामथाइनि बेलायाव
थाइजौ फिथाइखौ ओ माबायदि बोथोराव मोननाय जायो?
दैज्लां बोथोराव मोनो बेफोरफोरखो आरो खान्थालखौबो दैज्लां बोथोराव मोनो।
औ
आरो मेसें बोथोराव खमला जुमब्रा बेफोरखौ मोनो।
ओ बर'फोरनि जे जाग्रा आदार जे अनला ओंख्रि। ओ नैबेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ अनला ओंख्रि होनोब्ला बेथ' बर'नि मोनसे गाहाय ओंख्रियानो बेखो
जे बेयो मोनसे ओ सि आइ टेकिं मोननाय मोनसे ओ जानाय आदार बर'फोरनि।
औ एखो जोङो
संनायनि सोमोन्दै एसे
औ। अनला ओंख्रिखौ संनोब्ला जोङो गिबियावनो माइरंखौ सोमनानै लाग्रोनांगोन। दैजों। बिनि उनाव दसे सोमखांनानै बोखांनानै बेखौ उवालाव जोङो देनानै लायो। जेब्लासिम अन गुन्दै जाजासि म। बिनि उनावहाय जोङो अनलाखो इदिनो गु सोरबा आलुजों जायो सोरबा मेवाइ ओंखारनाय समाव औवा मेवाइजों जायो।
औ ओ अनला ओंख्रि संनो थाखाय जि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोर नैबेफोर मा मा?
अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोंनो गिबियावनो नांजथारगौ होननानै बुङोब्ला जोंनो खारै नांगौ जायो। मानो होनबा खारै गैयाब्ला जोंहा अनला ओंख्रियानो जाया। खारैखौ जोङो गिबियावनो थालिर फस्ला बि बै थालिर मोदोम बेखौ जोङो दानफ्लेनानै सान्दुंआव
सान्दुंआव फोराननाय ओ सावनानै।
अ जे बै हाथ'फ्ला जायो औ सावनानै जा हाथ'फ्ला फो मो-मोनो। बेखौ दैजों सरनांगौ। उम बिनिफ्रायनो खारैआ जायो औ।
अ अनला स ओंख्रि संनो थाखाय ओ खारैनि गोनांथिथार जायो।
औ आरो संख्रि, हालदै, बानलु थाव बेफोरखौथ' जोंनो नांखागौ गासिबो ओंख्रियावनो। उम।
ओ अनलानि सायाव ओ जे बर'फोर नैबेयो मोनसे ओ फोथायनाय दङ'।
औ।
जि माबे माबे खामानियाव बाहायनो मोनो। माबे बायदि खामानियाव बाहायनो मोना ओ नैबेनि सोमोन्दै खिन्थानो हागोन नामा?
अनलाखो जो बर'फोरा मोनसे फोथायनाय दङ'दि जेब्ला जोंहा आबाद माइ जेब्ला जोंनि माइया बिबार बारजेनो
औ।
अब्ला जोंहा अनला ओंख्रि मोनजाया होननानै बर'फ्रा फोथायनानै लायो आरो।
ओ जेब्लानि समाव जोंनि आबाद फोथारनि जे माइ नैबेयो ओंखारफुनाय बा बिबारबो फुनाय सम बेबायदि समाव अनला ओंख्रिखौ मोनजाया। औ औ। बेनि अनगायैबो ओ बर'फोरा जि ओ अनलानि सायाव मोनसे फोथायनाय दंबावो। जे हाबानि समाव ओ अनला ओंख्रि खरथार नांगौ। ओ नैबेनि सोमोन्दै मा बुंगोन?
जोंनि बर'नि हाबा होनबा हाथासुनि हाबा। बे हाबायाव हिन्जाव गोदाना गावनि आखाइजोंनो देनानै अनला होथारनांगौ ओमफ्राय बे अनलायाव
खारै आरो हालदैनि रंखौ जों बाहायनो मोननाय नङा बाहायनो मोना बेवहाय बेखौ अनला गुफुर होननानै बुङो। बेे आं बेखौ मोजाङै मिथिया जायखिजाया
जायखिजाया हाबानि समाव अनला ओंख्रि नङाब्ला बर'नि हाबाया जाया।
औ
दानिया जोंबा सावरायगोन नारजि ओंख्रिनि सायाव
औ
नारजि ओंख्रिखौ माबोरै बानायनाय जायो?
नारजि ओंख्रिखौ जोङो फाथो फाथो गोथां
औ फाथो गोथांखौ
खानानै अ फोराननानै लाग्रोयो। बेनि उनावहाय जुदि बियो रानो औ नारजि बिलाइ
नैबेखौ माबोरै सोंहरनाय जायो
बेखौ जोंहाबो बे खा नारजि ओंख्रि संनायाव खारैनि गोनांथि जाथारो। बेखौ जोङो सोरबा सोरबा गोबां रोखोमै सङो। आरो सोरबा सोरबा
बेखौ रुदबनानै लायो। रुदबनानै खारैजोंनो रुदोबग्रोनानै लायो। आरो जेब्ला बेखौ लि मोननाय बिदि रुइनाय सिटेल जाबाथाय बेखौ सानानै लायो आरो। सानानै लानानै उनावहाय थाव एरि होनानै सामब्राम एरि होनानै बेखौ मोजाङै संफिननानै संफिननाय जायो।
औ नार्सि ओट्रिनि सायावबो बर'फोरा मोनसे फोथायनाय दङ। बेखौ खोन्थानो हागोन नामा?
औ जोंना बर'फोरा जेब्ला मानसि थैयो अब्ला नारजि सावगारनाय जायो इखो अरगारनाय नारजि अरगारनाय होननानै बुङो आरो।
नैबे नारजि ओंख्रिखौ मा मा मैगंजों लोगोसे जायोब्ला साबसिन जायो?
बेखौ बर'फोरा बांसिनानो अमाजों जायो।
अमाजों जायोब्ला साबसिन मोनजायोना?
औ औ
ओ बेफोरनि अनगायै ओ माबाफोर जाग्रा आदारनि सोमोन्दै मोनथिबावगौ नामा?
बर'फोर जानाय होननानैबा सबाय साम' नाफाम बेफोरनो आरो
ओ अब्ला जों ओ गुबुन समाव माखासे बाथ्रा रायलायबावगोन
औ
दा बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा
औ
दे थेंक इउ नों दानना हरलाय